खारजों नोंथां
हेलौ
औ खोनानोादों नोंथांखौ ओ गिबि गिबियावनो। गोजोन हरनि गाहाम हामनायनिखौ दसे हरना थाबाय आरो नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो जासि हरनाय थाबाय गोजोन हरनि गाहामलायनायखौ।
गिबियावनो ओ आं नोंखौ कल खालामनायनि जाहोना जादों। आं नोंथांजों लोगोसे जोंनि दा सोलिबाय थानाय ससियेल ओ मिडिया। बेनि सायाव एसे सावरायगौमोन आरो नोंथां।
औ औ सावरायजागोन दे।
सावरायदो। औ दा जोंहा ससियेल मिडिया बुङोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ। जे दानि जुगाव जोङो जोंनि जे जोङो दिनै। मा खालामदो फुंनिफ्राय उथिनानै जोङो जे। दास मारिनायनिफ्राय ओंखाम जानायनिफ्राय जोङो। ओ ससियेल मिडिआव जों हगारनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। जोंङा दानि जुगाव। दानि जुगाव जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे। जोंनि खाथि खाला ओनसोल एबा जोंनि गोजानाव जे मा जाथाय जादों एबा बैफोराव जे माबादि सोलिगासिनो सुबुंफोरा बैफोरखौ जोङो थाबैनो मोनथिनो मोनो आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों। दा जेरै दानि जुगाव गोबां टुलफोर ओंखारदों। ससियेल मिडियानि गेजेरजों जेरै जोङो इउटुबनि गेजेरजों एबा फेसबुक इन्स्टा बैफोरनि गेजेरजों जोङो जोंनि ओ जे ओ जेरै जोंनि जों जा खालामो एबा जों मा मावनानै मोजां मोनो बेखौ जोङो गुबुननो ओ एबा। सेयार खालामनो जोङो खाबु मोनदों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों।
औ।
ओ जेरै जोङो इउटुब। इउटुबाव जोङो ब्लग बानायनानै जेरै। जोङो ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जों माबोरै सङो एबा। जोंनि बर'फोरा माबायदि गाननाय जोमो बेफोरखौ जोङो। ओ मबाइलनि गेजेरजों एबा केमेरानि गेजेरजों जोङो भिडिअ खालामनानै। ओ इउटुबनि गेजेरजों जोङो। जोंनि गुबुन हारि एबा जोंनि खाथि-खाला। नि सुबुंफोरनो जोङो देखायनो हायो आरो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो।
औ।
दा जोंहा दानि जुगाव ओ। बबेबा जायगायाव जुदि ओ मायबा मोनसे। जाथाय जायोब्ला एबा सोरबा जुदि मायबा मोनसे खहा जायोब्ला माने जों बेखौ। ओ थाबैनो मोनथिनो मोनो एबा मानोना बैफोर जागानि सुबुंफोरा। माने ओ सोरबा जुदि बैयाव एक्सिडेन्ट जानानै गोलैनाय थायो। थानाय नुनो नुयोब्ला। दा बेखौ जोङो बोखांनायनि गारै माने मबाइलफोरखौ दिहुनना जोङो सिगांग्रोब। भिदिअ खालामनायखौसो नुनो मोनो आरो। दा ससियेल मिडियाया माने जोंखौ। खहाबो खालामदों एबा जोंखौ। हेफाजाबबो होदों जेरै खुवा बुङोब्ला जेरै जोङो ओ। दानि फरायसा- फरायसुलिफोरा। माने ससियेल मिडियाजों गोबां नांथाबना। थानायखौ जों नुनो मोनदों जेरै फरायनायनि अनगा जेरै जोङो। ओ फरायबाय थायोब्ला जों मबाइलखौ। ओ खाथियावनो लानानै माने मबाइलखौ जोङो नायबाय थायोब्ला फरायनायाव गोसो होनो हाया। दा बिब्दिनो जों ओ। ससियेल मिडियाजों एक्टिभ थाबाय थानानै माने। गाव जोङो मा खालामनांगौ बेफोरखौ माने। बावगारलांनो हमदों आरो जोंनि सुबुंफोरा। ओ दा जेरै ओ ससियेल मिडियायाव जोङो माब्लाबा जों जेरै गावनि एबा गुबुननिफ्रायबो फट' बिदिनो गोबां जोङो ओ बिब्दि ओ जेलुखु मोजां एबा गाज्रि बिदि गोसार जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा जोंनि थाख मोजांबो आरो गाज्रिबो दा बै ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने दानि जुगाव ओ गोबां रांबो खामायगासिनो दङ' आरो दा जोङो फेसबुक दा फेसबुकनि जेरै जोंहा ओ जा एसे जोङो जोंनि रोंगौथिखौ देखायनानै एबा जोङो जोंनाव जोंनि। औ मा स्किल दङ' जेरै सोरबाबा मेथाइ रोजाबनो रोंगौ। सोरबाबा मोसानानै मोजां मोनगौ। दा बैफोर सुबुंफोरा माने गावनि टेलेन्ट एबा रोंगौथिखौ। भिडिअ खालामनानै बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आपलद होयो आरो। बैफोरनो माने ओ गुबुन सुबुंफोरखौ। मिथिहोनाय दा बेफोरनि थ्रुयैबो जोङो खायसेया जुदि। मोजाङै गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हायोब्ला बैफोर ससियेल मिडियानि गेजेरजों। ओ थाबैनो ओ गुबुन सुबुंफोरजों माने मिथिजानाय जायो। दा बिदिनो गोबां जोंहा खाबुबो जादों। दा बुंनो थाङोब्ला जेरै इउटुब दानि जुगावथ' गोबां बर' एबा गुबुन ओ माहारिनि सुबुंफोरा इउटुबार जाबोनो हमनो मोनदों दा नोंथाङाबो मिथिखागौ इउटुबार माने मा। दा जेरै जोङा ओ ब्लग ब्लग बुङो बेखौ जे ससे ससे भिडिअ बानायनाय बैफोर माने भिडिअ बारायनानै जोङो जोंनि जे जों मा खालामदों दिनै गाबोन मा खालामगोन बैफोर एकटिभिटिसखौ माने जोङो ओ देखायनानै एबा सुबुंफोरखौ जों गोजोन होनानै जे जोंनि ओ सिनायथि जानायखौ जोङो ओ जों गोबां खालामनो हायो आरो ना बिब्दिदि रोखोमनि मिडियानि गेजेरजों ओ मोजांबो एबा गाज्रिबो जों सोलोंनो हायो आरो। दा जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला खौ बुंजोबनो हाया दानि जुगनि ससियेल मिडियाखौ माने गोबां दङ' आरो। दा ओ नोंथाङाबो जे ससियेल मिडियानि गेजेरजों माबायदि खाबु मोनदों एबा जोङो इयुनाव माबायदि ओ खाबु मोनगोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन थारैनो ससेल ओ नोंथाङाथ' बुंखांबाय बुंलांखाबाय ससे सिल मिडियानि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा।
ओ ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्ला जों अनलाइन फेफ-प्लेटफर्मफोर जेरै इन्सोटाग्राम, फेसबुक, वाटसाप, ओ इउटुब बेफोरखौनो होननानै मिथियो औ जायनि गेजेरजों जों ओ सानफ्रोमबोनि गोनां खौरां ओ गुबुन गुबुन जाथायनि सोमोन्दै‌ ओ माखासे भिडिअफोर गोनां इनफरमेसन ओ बेफोरखौहाय जों नायनानै एबा गुबुननोबो सेयार खालामनो हायो ओ बिसोरनि गेजेराव जों ओ बांसिनै बाहायनाय हिसाबै जों फेसबुक आरो ओ इयउटुबखौ जों मख'नांगोन ओ फेसबुकनि गेजेरजोंहाय जोङो ओ सानफ्रोमबोनि भिदिअ आरो लिरथि हिसाबै जोङो ओ गुबुन गुबुन मानसिफोरनि आरो गावनिबो लोगोसेनो ओ सानफ्रोमबोनि एक्टिभिटिस माखासे गोनां खौरां जाथाय बेफोरखौ जोङो भिदिअ आरो लिरनाय महरावहाय जों मोननो हायो ओ बेनि गेजेरजों जों माखासे गोनां-गोनां खौरांफोरखौ मिथिना लानो हायो ओ नोंथाङा जिहेथु मख'खाबाय। ससियेल मिडियावहाय मोजांजों लोगोसे ओ बेनि खहा एबा गाज्रिबो दङ ओ जायनि गेजेरजों। जोंनि समाजनि जौगानायाव खहा लाबोयो जों।
औ।
बेबायदिनो फेसबुक आरो इउटुबनि गेजेरजों जों ओ माखासे ओ गोनां नङै एबा ओ नंखाय खौरांफोर फोसावना जों सुबुंखौ आराव जाहोनाय जाहोनोबो हागौ मालाबा ओ लोगोसे ओ माखासे बारजाथाव नङै एबा जोंनि थाखाय मोजां नङै बयनिबो थाखाय नायजाथावै
ओ गाज्रि कन्टेनफोरबो माब्लाबा जों ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारनाय नु-नुयो जाय जोंनि समाजनि ओ खहा लाबोयो ओ बेफोरबायदिनो। ओ जोङो इउटिवबनि गेजेरजोंबो ओ गोबां बिबांनि हेफाजाब मोननो हायो ओ जों इउटिवबनि गेजेरजों माखासे ओ निउसनिफ्राय लानानै ओ ओ बबेबा गुबुन हादरनि खौरां आरो लोगोसेनो माखासे ओ जोंनि फरायनां फरायनायाव गोनांथि जानाय ओ फुंखाफोरखौ जों भिडिअनि गेजेरजों बु थुमना लानो हायो ओ जाय फराफारिजों सोमोन्दो गोनां ओ माखासे जों अनलाइन क्लासबो ला नो हायो। ओ बेफोरबायदि गोबां जों ससियेल मिडियानिफ्राय मददबो मोननो हायो ओ जोंनि सोलोंथाइ ओ रांखान्थि आरो समाजारि सांग्रांथि बेफोरनि सोमोन्दै जों ससियेल मिडियानिफ्राय गोबां गोनां खौरां मोननो हायो ओ बेबायदिनो माखास से ओ स्किल गोनां ओ लाइमोनफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओ गावनि रोंगौथिखौ फोसावनानै ओ केरियार हिसाबैबो बेखौ लानो हायो नोंथाङा मख'खाबाय बेखौबो ओ बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि गावबा गावनि बिजनेस आरो एन्टारप्रिनारशिपखौबो जों ससियेल मिडियानि जों उम दावगाहोनायावहाय मदद मोननो हायो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओ जोंनि ओ दिहुनथाइफोरखौ जों फोसावनानै जों ओ कास्ट'मारफोरखौ बुथुमना लानो हायो बेबायदिनो ओ गावजों गाव बायग्राफोरा ओ सोमोन्दो लाखिलायनानै जोङो ओ माब्लाबा ससियेल मिडियाखौहाय जों जोंनि फालांगि एबा बिजनेसावबो बाहायनो हायो। बेबायदिनो ओ ससियेल मिडियानि ओ खहा हिसाबै जों मिथिनो हायो जों ससियेल मिडिया होननानै जों बांद्राय बाहायोब्ला ओ बियो जोंनि थाखाय माब्लाबा खहा गोनांबो जानो हागौ ओ जुदि सस सियेल मिडियाखौ जों बांद्राय बाहायोब्ला बे ओ जोंनि थाखाय एडिक्सन जालांनो हागौ ओ जाय जोंनि फरायफुबाय थानाय लाइमोनफोरनि थाखाय ओ मोनसे ओ जेंना जानानै फैयो नाय समावहाय जुदि ससियेल मिडियाखौ बांद्राय बाहायोब्ला जों अलसिया जालाङो फरायनायाव गोसो होनो हायि जालाङो बेबायदिनो जों देहायारि गोसोआरि मेलेमारिनिबो जों ससियेल मिडियाखौ बांद्राय बाहायोब्ला जोंनि थाखाय खहा गोनां मानोना ओ जों मबाइल एबा कम्पिउटारनि बांद्राय ओ ब्राइटनेसखौ बाहायबाय थानानै ओ नायबाय थायोब्ला जोंनि मेगना खहा जायो। ओ बेबायदिनो आथि खाल जों खोनाबाय थानाय साइबार क्राइम एबा फ्रड आरो गोबां ओ हेकिं बेफोरनि सोमोन्दै गोबां खोनाबाय थायो ससियेल मिडियाखौ बांद्राय खुलायै एबा उदाङै बाहायबाय थायोब्लाबो जों ओ माब्लाबा बेफोरावबो गोग्लैफ्लांनो हागौ ओ जायनि गेजेरजों जों गोनां इनफरमेसन ओ गोनां जोंजों सोमोन्दो गोनां डाटाफोरा माब्लाबा लिक जानानै जोंहा ओ खैफोदाव गोग्लैनो गोनांबो जानो हागौ। बेबायदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों गोनां रादाबफोरखौ मिथिनो थायो बेजों लोगोसेनो माब्लाबा नंखाय खौरां फोसावनायबो ससियेल यायाव खायसे फोसावनाय नुयो बेबायदिनो ओ जाय जोंनि थाखाय जोंनि समाजनि थाखाय खहा गोनां ओ बेबायदिनो जों ससियेल मिडियाखौ बाहायोब्लाबो एसे ओ लिमिटै बाहायोब्ला मोजां मानोना जायजों जोंनि ओ प्राइज एपायहाय ओ सियार जाया गुबुननियाव एबा लिक जाया एबा हेक खालामनो हाया बेफोरबायदि जों ससियेल मिडियाखौ ओ थियै नांनाय सिबांल' बाहायोबा जोंनि ओ थाखाय खहा जानाय नङा बेबायदिनो जों ओ ससियेल मिडियाखौहाय ओ जोंनि नांगौ खामानिल' जेरै फरायनाय ओ खायसे हबिस एबा मावनो मोजां मोननाय खामानि जेरै जों भ्लग बानायनाय ओ सानफ्रोमबोनि ओम
गावनि एक्टिभिटिस बेफोरखौ सेयार खालामनाय ए फोसावनायाव बाहायनो हायो हिसाबै जोङो। थि बिबाङैल' बाहायब्ला बेयो जोंनि थाखाय खहा जानाय नङा आरो लोगोसेनो जोंनि थाखाय ओ जोंनि थाखाय आरजाथावै एबा आरजावथारना नङै कन्टेन्टफोरखौ जों ससियेल मिडियायावहाय जों ओ इगनरबो खालामनो हायो बेखौ जों खालामोब्ला ससियेल मिडियाया जोंनि खहा लाबोनो हानाय नङा औ ससियेल मिडियाहाय ओ आथिखालनि लाइमोनफोरखौ खौहाय ओ गोबाङैनो दावगानाय आरो जौगानायाव हेफाजाब होनाय मोनसेथुल ओ जायनि गेजेरजों ओ जों मानसिफोरनि गेजेरजों गेजेरावहाय ओ मोजां सोमोन्दो लाखिलायनो हायो।
ओ ओ नोंथांनिफ्रायबो